अ खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां
नोंथा हे नोंथां।
गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय खुलुमबाय।
औ आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों माखासे गोनांथार बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथांङा सम होनो हागोन नामा नोंथां नोंथाङा बर'नि दोरोङारि गेलेनायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायलाय
औ हागोन नोंथां दे बर'नि औ जागोन दे नोंथां बर'नि माखासे दोरोङारि गोदो गोदायनि माखासे खेला दुला बेफोरखौ नोंथाङाजों आङो सावरायनो आखायाव लाबाय जोंनि बर' हारिनि माखासे गोदो गोदायनि खेलाफोरा जाहैबाय बिदिनो बाथा गेलेनाय नोंथां बाथा गेलेनाय ओमफ्राय मोनसेया बिदिनो खमलायनाय बेफोरो जोंनि गोदोनि बर'फोरनि सोलिबोनाय माखासे दोरोङारि खेला गेलेनाय बेखौ बुंनाय जायो आरो बेबायदिनो गोबांथार माखासे गोदोनि राजा जोंनि बर'नि राजा खुंनाय खन्थाइ समफोरावबो रायजो खुंनाय समफोरावबो बे बर'नि दोरोङारि मोनसे गेलेनाय खमलायनायखौहाय बेबायदिनो ओ सोर बोलोगोरा बेखौहाय बासिखलायनो थाखायहाय खालामनाय जायोमोन नोंथां। दा औ नोंथां बेबायदिनो दाबो ओ बेबायदि बर'नि दोरोङारि गेलेनायखौहाय ओ दाबो फोथांनानै लाखिनो थाखाय दानि गोदाननि जुगनि दानि गोदान मुगानि मानसिफोराबो जोंनि बर'नि दोरोङारि खेलाखौ बोखांफिननो थाखाय बेबायदिनो बैसागु बोथोरफ्रा ओ खमलायनाय बेबायदि माखासे दोरोङारि गेलेबोनाय जोंनिनो मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय खेलाखाय बेखौहाय गोसोखांथि होनानै बेबायदिनो दिनैहाय जोङो बैसागु फोरबोफोराव गेलेनायखौ बेफोरखौ फोरबो खुंनायाव गेलेनायखौ दिनै नुफिननो मोनदों नोंथां। जोबोर गोजोननाय मोनदों। दा जोंहाबो मोनसे हारि हिसाबै बेबायदिनो ओ जोंनि दोरोङारि गेलेनायनि गेजेरजों जोङो ओ अ बर' हारिहाबो बेबायदि गेलेनायफोर दंमोन बेखौ जोङो सिनायथिनो हायो हायो हायो बुहुमावहाय नोंथां। दा बेजोंहाय लोगोसे जोंनि ओ बर'आदि मोनसे बोलो गोरा बेबायदिनो खमलायनाय बारलायनाय बेबायदिनो ओ बोलोयै मदा सदायै बेफोरबायदि बोलोफोर बाहायनानै बेबायदि ओ दिन्थिफुंनो हानाय बेबायदि गोहो दंमोन बेखौहाय दिन्थिनानै होनाय जायो आरो नोंथां बुहुमावहाय दा जोंबो दानि गोदान जुगनि ओ मानसिफोराबो जों सुबुंफोराबो बर'फोराबो बे गेलेनायखौहाय लांबाय थानांगौ मानोना बियो जोंनि मोनसे ओ दोरोङारि गेलेनाय बे गेलेनायखौ फोथांना लाखिनाया जोंनि आखाइयावनो दङ। ओ बेखौहाय जोङो साननानै मोनो आरो नोंथां। दा ओ जों गोरों मानसिफोराबो बेफोरबायदिखौहाय जोङो जेब्ला लेखाफ्राव फरायो अब्ला ओ बे दोरोङारि गेलेनायनि सोमोन्दै जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय गेलेनायनि सोमोन्दै जोङो मोजाङै गुवारै ओ मोनथिनानै लानो हायो। आरो बेखौहाय ओ फोथांफि फिननाया आरो बेखौहाय खुंफिननाया बेखौहाय गेलेहोफिननो नाजानाया ओ जों दानि गोदान ओ गोरों मानसिफोरनि आखायावबो दङ आरो नाथाय दिनै जों बेफोरबायदि दोरोङारि गेलेनायखौ ओ गारनानै माखासे ओ सोनाबारि गेलेनाय जेरै दा जोलुर गेलेनाय बेबायदिनो क्रिकेट गेलेनाय बेफोरखौ बांसिन गोसो होनायखौ जों नुनो मोनदों। मानोना सोनाबारि हादराव जि खेलाफोरा ओ सोलियो बेफोरो मा होनो जौगाफुनाय हादरफोरावबो बेफोरबायदि खेलाफ्रा गोहोम खोख्लैनो हायो आरो नाथाय बेल' नङा दि माने बेफोरखौ गेलेनायजों लोगोसे जोंनि बर'नि दोरोङारि गेलेनायफोरखौबो जोङो बोखांनो हायो फोरा बिदिनो बाथा गेलेनाय खमलायनाय गेलेनाय बेफोरखौ बोखांफिननो हायोब्ला जोंहाबो बर' हिसाबै ओ मोनसे हारि हिसाबै गावब गाव खेला थायो जेरै ओ जोंहा भारत हादरहा मोनसे ओ हादरारि हा हादर हादरमायारि खेला थायो जेरै हकिखौ बुंनाय जायो गनसे गंजोंहाय ओ बे मोनसे फिसा बलखौहाय सेख'लायनानै गनजों एरलायनाय बेफोरखौ बुंनाय जायो आरो जेरै गोबां जौगानाय हादरफोर जेरै ओ चाइनाफोर बेफोरावहाय दिनै गोबांथार खेलाजों गेलेनायजोंहाय मानसिफोरा जौगानो हादों आरो खेला गेलेनायजों बेल' नङा दे गावनि ओ न'खरखौ दाखांनायजों लोगोसे गोबांथार बुहुमाव मिथिनाय सासे मिथिसारजानाय सुबुं जानानै थानो हायो आरो नोंथां दा ओ नोंथांनिसिम दोरोङारि गेलेनायजों लोगोसे बेबायदिनो माखासे गोदान जुगनि गेलेनायखौबो नोंथांनो आङो फोरमायबाय दा नोंथांहाबो आंनो ओ माखासे गोदोनि आ दोरोङारि दांग्रा आगजुनि सोमोन्दै फोरमायनोहाय हागोन ना नोंथां?
औ आं बिदिब्ला बर'नि दोरोङारि दामग्रा देग्रा आगजुनि सोमोन्दै फोरमायनो आखायावयाव लाबाय नोंथां
औ नोंथां दे
बर' हारिया हारिमुआव जोबोद दोहोनि
औ
बेनि थाखायनो जोङो बुंनो हायो बर'नि दामग्रा देग्रा आगजु बेफोरनि बेलायावबो जों बर' हारि हिसाबै जोबोद धोहोनि बर'फ्रा दोरोङारि दामग्रा देग्रा आगजु हिसाबै गाहायै खाम सिफुं सेरजा जथा
औ नोंथां
सिफुं बेफोरबादि दामग्रा देग्रा आगजुफोर थायो नोंथां आरो बे ओ दामग्रा देग्रा आगजुफ्रा बबे समनिफ्राय माब्लानिफ्राय ओ बेखौ बानायजेनखो बेखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया नोंथां दा बेखौ गोदो गोदायनिफ्राय बेबायाददि जेब्ला बैसागु रंजायो बे समनिफ्रायनो जानो हागौ बेयो दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ खौ बाहायबोदों
औ नोंथां औ
बैसागुआ बर'फोरनि मोनसे गाहाय रंजानाय फोरबो बे बैसागु बोथोराव एबा बे फोरबोआव बेफोरबायदि दामग्रा देग्रा आगजु लानानै रंजानाय जायो जिहेथु बर'फोरा गाहाय आबादनि सायाव सोनारग्रा हारि आबाद जोबखांनायनि उनाव बिसोरो बैसागु रंजायो।
औ।
एबा आबाद मावनो सिगां बेबायदि बैसागु रंजानाय खालामो। बेबायदि बैसागु बैसागु रंजानायाव बेफोर खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, जाबख्रिं, थरखा बेफोरबायादि दामग्रा देग्रा आगजुआ जोबोद गोनांथार नोंथां बेफोर दामग्रा देग्रा आगजुखौ लानानैनो गथ' -गथाय, बोराय- बेन्थ' बे आगजुजोंनो गासैबो रंजायो बाजायो आरो गोजोननाय लायो।
औ।
बेफोर दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ गुबुन गुबुन मुवाफोरजों बानायनाय जायो जेरै खामखौ गुबुन गुबुन दंफांनिफ्राय बेखौ बानायनाय जायो। मिथिनो मोननाय जादों गोदो गोदाय बेखौ सिजौ दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो होननानै। नाथाय बेखौ आथिखालाव गुबुन गुबुन बिफांनिफ्रायबो बानायनाय जायो जेरै खान्थालनिफ्राय बानायनो हायो आरो ओ बेखौ मान्दार बिफां बेनिफ्राय बानायनायखौ नुनो मोनो।
औ।
बे मान्दार बिफांखौ एबा बै जायखौ बे खाम बानायगोन बेखौ जोङो गिबियावनो मोनसे थि जखानि हास'नानै लानाय जायो बेनि उनाव बेनि बिगुरखौ मोजाङै सैनाय जायो। बिगुरखौ सैनानै दानख्लाबनानै ओ समानै बेखौ मोजाङै मा खालामनाय जायो बेखौ सन ओरै दानख्लाब दानख्लाब खालामनाय जायो। बेनि उनाव बेनि दनन्दरखौ एबा गेजेरनि बाहागोखौ दनन्दर खुरनाय जायो बेखौ माखासे द दानग्रा एबा दानख'ग्रा आइजेंफोरनि हेफाजाबै बानायनाय जायो बेबायदिनो गेजेर बेनि बाहागोखौ दानख'नो थाखाय जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां जायो बे गेजेरनि बाहागोखौ दानख'नायाव सानसे साननै बेबादि समनिख्रुइबो बांसिन सम नांगौ जायो नोंथां बेफोर खौ मावनायाव सासेनि बांसिन सुबुङा बेवहाय लोब्बा जानानै थानांगौ जायो मानो होनोब्ला हारसिङै बे खामानिखौ मावोब्ला गोबां खस्थ' मोनो। आरो जुदि बेखौ लोगोजों मावोब्ला गोरलैसिन जायो।
औ नोंथां।
बेनि अनगायैबो सिफुं बे सिफुंखौ औवानिफ्राय बानायो। बे सिफुङा गुबैयै गरंबा जायो गरं बिनि ओंथिया जाबाय गुदुं गुदुंखौनो बेखौ गरम होननानै बुङो। बे गुर ओ गुदुं बे गुदुङा मोनबा जायो। बेखौ गुदुं मुवाजों बे गुदुंखौ स ओ बे हमनानै लादो मोनसे गोलाव लहानि साथा आइथिंफोर बादि मोनसे मुवा बेफोरखौ अराव सावनानै बेनि उनाव बे हासुंखौ औवा हासुंखौ बेखौ फलङो बे औवा हासुङा एबा ओ फुं बानायग्रा बे औवाया औवा हाथाइ बेबायदि औवा हाथाइ जों बानायो। बेवहाय मोनसे गान्थि थायो आरो उनफारसेखै बेवहाय गान्थि थाया।
औ
आरो बेखौ बानायनो थाखाय बांद्राय एसेबां बोलोनि गोनांथि जाया।
औ नोंथां औ।
बेखौ गोरलैयैनो एबा ओ थाबैनो बानायनो हानाय जायो नोंथां।
औ
बेनि अनगायै जोंहा फैबाय सेरजा। सेरजाया जोबोद मिलौदो मेथाइ सोरजिनायाव बाहायनाय जायो। सेरजाखौ गुबै बबेबा मोनसे दुखु बेबायदि एबा मोनसे दाहा बे बिनि थाखाय दामनाय जायो बेखौ सान्दो बावदिया बे खिरिमिनारि सुबुं सान्दोबावदिया बे बिथाङाबो दामोमोन होननानै मिथिनाय जादों बे सान्दो बावदियानिफ्रायनो बेखौ ओ जोबोद मुंदांखा हिसाबै बाहायबोनाय जादों। बे सेरजाखौ बेबायदिनो